खोनादों ना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो आंनि गोजान फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय नोंथांनिसिम थाबाय
औ आ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
ओ नोंथां आं दा ओरैनो दोनथ'यो आरोना
बिदिब्ला नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
ओ नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांनो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आं नोंथांमोननि ओनसोलाव दैज्लांनि आबादनि बागै माबोरैहाय मावो बा माबोरै गायनाय जायो बेफोरबायदि आबादखौ बेनि सोमोन्दैसो सावरायलायनो हागोन ना
औ
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायग्रोनो हागोन ना नोंथांमोननि ओनसोलाव दैज्लांनि मा मा आबाद मावो
औ नोंथां हागोन
औ बुंनोसै नोंथां
जोंनि ओनसोलाव दैज्लांनि आबाद मावनाया जादों
औ
गिबियावनो जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौनो माने बांसिन मावनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
फ्राय, गोथां मैगं थाइगं जेरै
औ
लाव फान्थाव जोगोनार जिंखा, लेस्रा बानलु।
औ औ
बेफोरबायदिखौ जोंनि दैज्लां बोथोराव माने मावनाय जाया आरो ना नोंथां,
औ नोंथां। औ
ओ बेजों लोगोसे आरो जोंनि ओनसोलाव, दैज्लांआव गोबां, बिदिनो बायदि बायदि मैगं बा, फिथाइ सामथायबो गायनाय जायो आरोना नोंथां जेरै
नंगौ नोंथां,
अब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो नोंथाङा एसे
औ
नोंथांमोननि आबादनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां थारैनो हागोन ओ दैज्लांनि आबाद, होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो, माइखौ मिथियो नङा होमबा नोंथां औ औ जेरैहाय जोङो माइखौ माबोरै गोयो माबोरै माव जायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनिसै,
औ औ नोथां।
औ नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ जोंहा माइनि आबाद मावनो थाखाय जोंहा, गिबियावनो मायलिनि गोनांथि जानानै फैयो नङा होमबा ओ, औ बेनि थाखायनो जोङो मायलिखौ, खायसे खायसे गोबां न'खरफोरावबो माने थिनानै दोननाय थाखायो। औ आरो खायसेया बाजारफोरनिफ्राय बास सोब गलाफोरनिफ्राय लाननानै फैयो बेनि उनाव माय औ बेखौ जोङो। ओ
औ
फाथोनि बस्थायाव सोनानै दैयाव बा फुख्रियाव साननै बा हरनै, सोमनानै दोननाय जायो जोङो औ बेनि उनाव जोङो। बेखौ औ बोखांनानै जोङो हायाव। बा लांदां जायगायाव जोङो औ लखबनानै फेनसारना दोननानै। दै एसे सारस्रिनानै जों बिदिनो औ थास' बिलाइ नङाब्लाबो, थालिर बिलाइफोरजोंबाबो खोबनानै दोनजायो आरो ना नोंथां। बेनि उनाव, औ जोङो बे मायलिखौ जोङो फोनो थाखाय गिबियावनो हाखौ हालेवनानै लाग्रोनांगौ जायो औ बेनि थाखाय जोङो। गिबियावनो हाखौ ट्रेक्टरजों नङाबाबो नांगोलजों औ
औ
आथिखाल मुगायावथ' जोङो मोसौजों खानायखौ नुलानो फ्राय ट्रेक्टरजोंनो हालेवो नालाय बेनिखायनो जोंबो एखे रोखोमैनो हाखौ हालेवग्रोना लाग्रोनाय जायो। आरो हालेवखांनानै जोङो बेवहाय औ गोबां बायदिसिना रोखोमनि रासायनारि, हासार आरो रासायनारि मुलि सारनानै होग्रोनायखौबो जों नुनो मोनो,
औ नोंथां नोंगौ।
उम बेनि अनगायैबो जोङो औ।
बे-बेवहाय ओ जाबोरफोर थायोब्ला जों बैफोरखौ फोसाबग्रोनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो औ। फोयो औ माइलिखौ जोङो बेफोबादिनो दुख्लिफोराव लानानै ओ जोङो सा-सारनानै होनाय जायो आरोना।
औ जायो थां।
औ बै सा-सारनानै थांगोन औ। अब्ला बेयो ओ दानसे नङाब्लाबो दानसे खावसे नि गेजेराव देरखांबोगोन अब्ला औ बेवहाय जोङो औ मोनसे रासायनारि हासार सारनानै होनायखौ जों नुनो मोनो आरना नों थां ओ मानो होनोब
औ नोंथां औ।
ओ जो-जोंनि खोथि खोथिया जाहाथे गोग्गो जायो फाय ओ मोजां जायो इनि थाखायनो औ जोङो रासनारि मुलि बाहायनाय जायो आरोना नोंथां औ।
ओं बेनि उनावहाय जोङो नोंथां बेखौ जोङो गुबुन हायाव फिन गायस्लायनो थाखाय औ माइ महरै गायस्लायनो थाखाय नोंथां ओ जों
औ नोथां औ नोंगौ।
नांगौ जायो औ ओ बेवहायबो जोङो हालेव हालेवनायजो औ हालेवनायावनो जों गोबां ओ रासायनारि हासार फोर सारनानै लाग्रोनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां ए। औ नों होनोब्ला जोंनि माइ आबादा मोजां जानायनि थाखाय गोबां हासार बाहायनाय जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
अ
औ औ।
ओ गुबुन गुबुन फोराव जोङो गोथौ हायाव गायनो अ ओम थिग दिनो जोंनि ओनसोलफोरावबो खाथि खाला ओनसोलफोरावबो बैफोरबायदि खौ बाहायो आरोना नोंथां ओ बेफोरबादिनो जोङो बेखौ गाय बेनि थाखाय जोंहा गोबां रोखोमनि हाजिरा खामलानिबो गोनांथि जानानै फैयो औ। गोदो गोदोनि गोदोनि बायदियै दा-दानि मुगायावहाय जोंहा औ। ला मानो होनोब्ला जोंहा
औ नोंथां।
ओर ओरो रांजोंसो खामानि मावना लायो बेनि थाखायनो जोङो गोबां हाजिरा खामला लानानैसो जों माइ आबाद खौ मावनाय जायो आरोना नोंथां।
औ बेफोरबादिनो जोङो गोबां रोखोम गोबां आदब खायदा बाहायनानै जों माइ माइ आबादखौ गायनाय जायो नोंथां
औ नोंथां औ
नोंथांमोना नवावहाय ओ औ मा मा मुंनि माइ आबाद मावनो बुंनांगोन ना मुंफोरखौ
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' गोबां माइ आबाद जेरै गिबियावनो
औ
बा आ बाहादुर आरो सिगांनि बायदिब्ला जोंनि मा होनो आसु आसु माइखौ
औ औ मावनाय जाया ना नोंथां औ नंगौ
गोबां माइ बा गोबां माइनि मुं ओंखारबाय बा जादलां ओंखारबाय आरोना नोंथां जेरै जों औ गोदान रोखोमनि जेरै जों सिगांनिफ्रायनो
रनजित बाहादुर बा बायसमति बेफोरबायदिखौ जों मोनोमोन आरोना नोंथां आरो दानि आथिखाल मुगायावथ' जोंङो गोबां नासारोन एबा बायनानै मोनो जेरै मासुरि होनो अन्जना होनो रबिना होनो बेनिफ्राय आरो बंग बन्धु बा सतर पसतर बेबायदि बिजि माइ बोरमा आरो लोगोसेनो जोसा आरो माइब्रा
औ नंगौ नोंथां
माबारै
औ
थिग बेबायदिनो गोबां माइ रोखोमनि मोननाय जायो आरो औ
औ नंगौ नोंथां थारैनो
होमबा नोंथांमोननि ओनसोलाव बा नोंथांमोननि जायगायाव आरो जानाय लोंनायनि बागै बा मैगं खेथिनि बागै नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा मा मैगंनि मैगं आबाद मावनाय जायो आरो ना नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना हो नामा नोंथां मोननि ओनसोलाव आबाद गायनाय आरो औ औ
जोंनि ओनसोलावहाय औ बि गोबां रोखोमनि दैज्लांनि आबाद मावनाय जायो औ
अ औ
थिग बिदिनो जोङो औ माइ गायनायावबो जोङो माइ आलिनि गेजेरावबो जोङो सबायबो फोलानानै जोङो गायनो हायो नोंथां
औ औ नोंथां नंगौ
दिदिनो बेजों लोगोसे औ गोबां रोखोमनि दैज्लांनि आबाद जेरैहाय दैज्लांनि बानलु दैज्लांनि जोगोनार जिंखा पथल केरेला लेस्रा भिन्दि औ बायदिसिना रोखोमनि आबाद मावो आरो ना नोंथां जोङो जेरैहाय औ बानलु आबादखौ माबोरैहाय मावो होननानै बुङोब्ला नोंथां गिबियावनो जोङो बानलु आबाद मावनो थाखाय औ जोलैनि गोनांथि जानानै फैयो नङा होमबा। जायनि थाखाय जोङो बै जोलैखौ औ बाजारफोराव खायसे खायसेया औ फुलिबो बायनानै लाबोयो आरो खायसे खायसे के गोबां रोखोमनि जोलै एबा बेगर बायनानै लाबोयो औ। बेखौहाय जोङो दाबसे बा खनासे औ गोजौ जायगायाव जावग्लिनानै जोङो बेवहाय बैखौ फोनो थाखाय जोङो गोबां रोखोमनि रासायनारिक हासार मुलै ज' ज' खालामना गलाय मोनदेर खालामनानै जोङो बेवहाय लानानै जोङो फोननानै होनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो बै बानलुनि फुलिया देरबाथाय जोङो बेखौ गुबुन गुबुन हायाव गायनो थाखाय ओ बिदिनो हालेवना लाग्रोनाय जायो। ओ हालेवना लाखांनानै औ जोङो
औे नोंथां।
बेवहाय मोनसे टिब महरनि गोजौ बाहागो खोनानै होनाय जायो। मानो होनब्ला औ जाहाथे जोंनि आबादा बा फसला दैजों लो-लोमजा लोमजाया आरो ना बेनि थाखाय।
औ।
आरो औ जों गोबां रोखोमनि आदब खायदा बाहायो जेरैहाय जोङो ओ बाजारफोराव बायनानै मोननाय ओ प्लास्टिक बेखौ बुङोब्ला औ जाहाथे बै बानलु आबादनि सायाव हाग्रा रजनो हाया आरोना बेनि थाखाय जोङो बै आदबखौ बाहायनाय जायो।
औ नोंथां औ।
ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समावबो जानानै फैबायमोन।
अ नोंथां नंगौ दे।
औ दोनथनोसै नामा नोंथां बिदिब्ला
औ नोंथां दे अब्ला नों नोंथांनिसिम आंनिफ्राय नोंथांनिफ्राय आं गोबां बाथ्रा मिथि थिनो मोननानै नोंथांखौ आं गोबां रोजा रोजा जाथायखौ बावनाय थाबाय आरो ना नोंथांनिसिम।
औ। औ गोजोननाय थाबाय नोंथां आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम। दे बिदिब्ला नोंथां।
अ दे।